औ।
औ नोंथां।
अ फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
दा नोंथां जोंहा दिनै आइडिया नामोन? फोरबो
औ नोंथां।
फोरबो आदसा नोंथांनि बेवहाय बे ओनसोलाव नोंथांनि बे ओनसोलाव थानाय ओनसोलाव मा मा फोरबो खुंनाय जायो?
जोंनि ओनसोलावहाय।
औ।
जेनेबा जों आसामनि थागिबि जाहैबाय नालाय।
औ नोंथां।
जोंनि ओनसोलाव ओ गाहायै बैसागु एबा बिहु फोरबो
औ।
बेनिफ्राय दमासि बेनिफ्राय हलि, दिवालि, इद, बर'दिन दुर्गा फुजा आरो बिदिनो गोबां फोरबोफोर दंबावो।
ओं नोंथां।
बेफोरखौ फालिनायखौ जों जोंनि ओनसोलाव नुनो मोनो। दा जोंनि हादरावथ' मोनफ्रोम रायजोहानो गावनि दोरोङारि फोरबोफोर थायो।
औ नोंथां।
दा नोंथांमोननि ओनसोलाव बबे फोरबोखौ गाजा गोमजासिनै फालियो?
दा जोंनि नोंथां बुंनाय बायदियनो बे जोंनि आसामनि थागिबि नालाय गोबां हारिनि हारिसानि मानसिफोरखौ जों बेहाय ओ थांनानै थानाय नुनो मोनो रायजो जानाय नुनो मोनो नङा होमब्लाथाय दा जोङो बर' ओ हिसाबै जोंनि बेवहाय बैसागु मागो दमासिखौ जोङो गाजा गोमजायै फालियो जों बर' हिसाबै बे जोंनि ओनसोलाव। बैसागु समाव गाजा गोमजायै फालियो। मागो दमासिखौबो गाजा गोमजायै फालियो। दा जोंनि ओनसोलाव दा मुसलमान गैरा हिसाबै बिथांमोनाबो मुसलमान हिसाबै बिथांमोनाबो जोंहा। ओ-इद फोरफोरखौ फालिनायखौ नुनो मोनो गाजा गोमजायै। लोगोसे एसामिस हारिनि इ दङो नालाय। बिथांमोनाबो बिहु हिसाबै बिहुखौ बैसागो बायदिनो गाजा गोमजायै। फालिनाय नुनो मोनो। आरो लोगोसे खृषटान बुन-धोरोमनि थानायखाय खृष्टानबो बर'दिनफोरखौ बिलाद गाजा गोमजायै फालिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेवहाय। बेबायदिनो गावबा गावनि धोरोमफोरखौ जोबोर फालिनाय। नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलफोराव। नोंथां ओरैनो बेनि अनगायै नोंथाङा। ओरैनो साबसिनै मा बे फोरबोखौ साबसिन हामसिनै नोंथाङा फालियो आरो जोंनि बे बर' हारि हिसाबै। नोंथाङा साबसिन महरै मोजां मोनो। बा साबसिन मोनो बा बेखौ फैयोब्ला जोबोद रंजानाय मोनो नोंथां। नोंथाङा आरो बेखौ फोरमायनो हागोन।
औ आङो जोंनि बर'निनो गाहाय फोरबो औ नंगौ नोंथां खोनादों।
औ।
आङो साबसिन मोजां मोननाय फोरबो बुङोब्ला जोंनि बर'नि गाहाय फोरबो बैसागुखौनो मोजांसिन मोनो।
औ नोंथां।
बैसागुआ जोंनि
औ नोंथां
बर'फोरनि थारैनो जोबोद गाबजा गोमजायै। फालिजानाय फोरबो बैसागु फोरबोखौ
औ नोंथां।
जों बर'फोरा बोसोर गोदाननि सम एबा उदां बोथोर सफैजेननाय समाव फालिनाय जायो।
औ नोंथां।
ओ- जेब्ला बैसागु सफैयो
औ नोंथां
अब्ला लोगोफोरजों लोगोसे न'खरनि सुबुं गामिनि सुबुंफोरजों जोङो जयैनो खौसेयै। गाजा गोमजायै रंजायो।
औ नोंथां। औ नंगौ नोंथां।
औ दा बैसागु बुङोब्लाथ' जों बयबो बर' फोरानो गाजा गोजायै फालियो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
दा
नंगौ।
जों बैसागु समाव जों बर'फोराथ'। जोंनि हारिनिनो आंगो दामजुफोर जेरै खाम सि फुं जथा सेरजा गंगोना साबस्रिं आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि दामग्रा लानानै गावसोरनो खौसेयै देंखो रोजाबनानै खौसेयै मोस सायो रंजायो बिजों लोगोसे बर'निनो दोरोङारि गाननाय जोमनाय जेरै आइजोफोरा दख'ना जोमग्रा आर'नाइ लानानै रंजायो आरो हौवाफोराबो गामसा आर'नाइ गाननानै रंजायो।
औ।
बैसागु समाव बयबो उन्दै फोरानो गेदेरफोर एबा देरसिनफोरखौ मान होयो।
औ नोंथां।
बैसागुयाव थ' गथ' गथायाइ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बयबो खौसेयै रंजाखायो। बेनिखायनो बैसागु फोरबोखौ आं जोबोद मोजां मोनो आरो नोंथां।
औ।
दा नोंथांमोननिथिं बैसागुखौ माबायदि फालियो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
नंगौ नोंथां फोरमायगोन। बैसागु होनोब्लाथ' जों गासैबो ओ बर' हारिनिनो गुदि फोरबो होनबा गोरोन्थि जाया नङा नङा होमबा नोंथां?
औ थारैनो नोंथां।
बैसागुआ जोंनि बर'नि गासैबो ओ हारि हारि बर' हारिनि गासैबो उन्दै बोराइ सेंग्रा गथ' गथाय गासैनिबो थै थै दंजोबो होनब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा नोंथां नङा होनब्ला?
औ नंगौ नोंथां।
गासैबो रंजा यो खोनो होनजाजोबनांगोन गासैबो गामि गामि सेंग्राया सेंग्रा गथ'फोरा गथ'फोरजों बोराय बुरै नङा होमब्ला? सेंग्रा सिख्ला नङा होमब्ला? बिदिनो गासै थर' थर' ओ गावनि हारिनि बर' हारिनि गुदि दामग्रा देग्राफोरजों गावजों गाव लोगो लालायनानै खाम, जथा, सेरजा, सिफुं थुर' थुर'नो गामि गामि न'खर न'खर हाबै हाबै बेबायदिनो जोंनि बे ओनसोलावबो गासैबो बर' हारि एबा समाजफोरखौनो जोङो ओ ज' ज' ओ लारि लारि ओंखारबोनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंनि गामि ओनसोलाव बेखिनि ओनसोलाव आरो। नोंथांनि बे नोंथांनि बे ओनसोलावबो बेबायदि सेंग्राजों सेंग्रा सेंग्रा सिख्ला बा बोराइ बेन्थ' ओ उन्दै गथ' बिसोरजों गावजों गाव लोगो लेवाजों गोरोबनाय बायदि मोसालायनाय बा मोसानो ओंखारलायनाय ज' ज' नुनो मोनो ना मोना नोंथां?
औ, नुनो मोनो नोंथां।
औ।
दा बैसागुखौ नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेसे गोबाव समहालागै रंजायोै एबा फालियो?
औ नोंथां खनसे फोरमायलाय।
औ बैसागु फोरबोखौ नोंथांमोननिथिं नोंथांमोननि ओनसोलथिं बेसे गोबाव समहालागै फालियो। एबा रंजायो?
औ नोंथां नोस थारैनो जोंनि बे ओनसोलाव गिबि होनोब्लाथ' जोंनिया बैसागु होनोब्ला मोसौ थुखैनायसो फालिनाय होननाय जाया होमबा?
औ।
उम। बे बेनि उनाव जोंहा नै थारिख होनोब्लाथाय ओ बै नै थारिखनिफ्राय जोंहा स्नि थारिखसिम बेबायदि फालियो आरो मोसौ ओ मोसौ थुखैखांनायनि उननि नेक्स्ट उननिफ्राय साननिफ्रायनो जों गासैबो मोसानायफोरफोरखौ ओंखाम मोसानो ओंखारलायनायखौ नुनो मोननाय जायो आरो बेवहाय बे
नोंगौ।
बै दै गेदेरखौ मान हमनायनि उनाव गासैखौबो जोंहा फारि फारि मोसानो ओंखारलायनाय जों नुनो मोनो दा बर'नि मोसानाय बैसागो बोथोर होनोब्लाथाय नोंथाङा बे बर'नि फोरबो बैसागुआव मा मा ओरै गाननाय जोमनायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों आरो दा? दनाय जोमनायनि बेलायाव आरो बर' हारिनि बा आइजोआनो जा गथ'आनो जा बा बोराइ बेन्थ'आनो जा माबायदि गाननाय जोमनायखौ नुनो मोनदों नोंथाङा?
बे फोरबोनि समावथ' आइजोफोरा दख'ना जोमग्रा आरो बिबार एबा दावा फिथाइनि माला सुनानै गानो आइजोफोरा
औ नोंथां औ।
बिसोरो गावसोरनि खारनायाव बिबार एबा जोंनि बर'निनो दोरोङारि दामजु जेरै गंगोना बेफोरखौबो थेबनानै रंजायो एबा मोसायो।
औ नोंथा। औ।
बिदिनो बे फोरबोनि समाव बयबो गथ' गथाय सेंग्रा सिख्लायानो जा बा बोराय बुरैयानो जा बयबो दोरोङारि ब जोंनि हारिमुनि गाननाय जोमनायखौ गाथारनिनो रंजायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ।
औ औ।
नों दा?
' नोंथां नों
फोरबोफोरा औ नोंथां।
औ समा जोंहा जोबना फैबाय नोंथांनिसिम साबायखर थाबाय समखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथांजों रायजलायनानै गोजोननाय मोनबाय दे नोंथां। नोंथांनिसिमबो साबायखर औ।